बाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां आंबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय दा नोंथाङा माबोरै दं नोंथां
आङो आनान गसाइ अबंलावरि आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दं आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे आंनि न'खराबो मोजाङैनो दङ बिदिब्ला नोंथाङालाय बोरैथो दङ?
आंबो अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां। दा जों सानैजों माबा मोनसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जों दा आं सानदों जोंनि दोरोङारि माखासे जोंनि दोरोङारि बुस्थुफोर जेरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोंनि मुलि हारिनि बुस्थुफोर आं बेफोरखौ नोंथांजों रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ नोंथां रायलायनो हागोन नोंथां रायलायजागोन दे सावरायजागोन।
बिदिब्ला गिबियावनो आङो नोंथांनो आंनि रोंगौथि अनला ओंख्रि संनायखौ नों थांनो फोरमायग्रोनोसै आरो बेनि उनाव नों थाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ फोरमायनो हागोन। बिदिब्ला गिबियावनो आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आ अनला ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो आरो नोंथां। अनला ओंख्रिल' जोंहा संनानै जानाय नङा जोंहा अनला ओंख्रिजों गोबां बुस्थुफोर होजायो जेरै अमा, दाउ, मेवाइ बेफोरबायदि सङोब्लासो अनला ओंख्रिया गोथाव जायो आरो नोंथां। गाव हारसिंनो सङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिया गोथाव जाया। बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ मैथ्रु बिबारजों जानो, हायो आलु फिसाजों जानो हायो। आरो जोंहा गुन्द्रुगजोंबो जानो हायो आरो नोंथां अनला ओंख्रिखौ। नाथाय आं नोंथांनो फोरोंगोन दिनै अनला ओंख्रिखौ दाउ बेदरजों मेवाइजों बोरै जानाय जायो। सिगाङावनो नोंथांनो अन ला ओंख्रि जानो थाखाय माइरं नांगोन माइरं नांगोरगोन आरो। बे माइरंखौ नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय माइरंखौ लायाबा मोजां जायो आरो नोंथां। मानो होनबा बे हाथाय बाजारनि माइरङा गुन गैया आरो जोंनि न'नि न'आव मोननाय बर' सुबुङानो आबाद खालामनानै मोननाय माइरंखौ लायोब्ला मोजां जायो। बेवहाय गुन थायो आरो नोंथां जानायाबो गोथाव जायो। गिबियावनो नोंथाङा माइरंखौ मोजाङै सुग्रोनानै लादो आरो। मोजाङै सुगारखांनानै लानायनि उनाव बेखौ खेरखायाव लानानै दैखौ गसर होदो। दैखौ गसर होखांनायनि उनाव एसे रानहोदो आरो नोंथां। बिदि उनाव रानहोखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो अ नोंथाङा उवाल गहेयेनखौबो थियारि खालामनानै दोन खायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां बे अनला गुन गुन्दैखौ मेचिनफ्रावबो देनो हायो आ बै माइरंनि बिदैया जानायाव गोथाव बेनि थाखायनो नोंथाङा उवाल गाहेनाव देनानै लायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा उवान गाहेलाव उवाल आरो गाहेनजों देनानै लादो। आ बिनि उनाव एसे सालिदो आरो नोंथां। अन सालिग्राजों जाहाथे माइरं खर'फ्रा थाबथाबोयो। आ बेनि उनावहाय नोंथांनो नांगोन मेवाइ नोंथां। बे मेवायाबो जोंनि मोनसे दोरोङारि जाग्राखौनो बुंजागोन आरो नोंथां। ओ बेखौ गुबुन हारिफोरखौ जानायखौ जोबोर खम नुयो। बेखौ जोंहा बांसिन बर' सुबुंफ्रानो जायो आरो नोंथां। नाथाय आजिखालिनि जुगाव गुबुन हारिफोरखौबो एसे एनै जानाय नुनो मोन्दों जोंनि हटेलाव आं उनाव फैगोन ओ बेबायदिनो नोंथाङा मेवाइखौ लायदो औवा बुरखानि मेवाखौ लायोब्ला गोथावसिन जायो आरो नोंथां। बेखौ बारा गोरा रानायखौ लानाङा एसे गोरलैखौ लायोब्ला मोजां जायो। गोराखौ लायोब्ला मा जायो गोरा बिजि गोनांसो मोनजायो आरो जानायाव गोथाव जाया। बेबायदिनो नोंथाङा मा खालामदो ओ मेवाइखौबो मोजाङै हानानै लादो आ जेब्ला गासिबो थियारि जायो अब्ला नोंथाङा दाउ बेदरखौबो मोजाङै गोदानानै लादो आरो नोंथां। आ गिबियावनो नोंथाङा दाउ बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लानांगोन आरो नोंथां। बाजि एबा जौखोन्दोसो बाजि एबा द'जि जौखोन्दोसो मोनहोनांगोन बेबायदिनो सारायाव मस्ला आरि नोंथाङा बेदरखौ बोरै सङो बेबायदिनो एसे बिबांनि बुरजा बुरजा होनानै बेखौ एवनानै लाग्रोनांगोन आरो जाहाथे बियो अनलायाव हरोब्ला ओ बिनि मस्ला होनायफ्रा अनलाजों मिलायो बेबायदिनो नोंथाङा सिगांग्रो बेदरखौ संनानै लाग्रो एबा एवनानै लाग्रोदों मोजाङैनो नांगौ रोखोमनि मस्ला संख्रि होनानै बेनि उनाव जोंहा दैखौ फुदुंदो आरो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौयो अब्ला आखाइजों मिहि मिहि एसे एसे हरबाय थादो आरो अनखौ गुबुन आखाइ फारसेथिं अनखौ हरदो आरो मोनसे आखाइ फारसेथिं जोंहा गारबाजों गलि माबाबाय थादो आरो नोंथां एरबाय थादो जाहाथे अना सिथाबनानै थाया आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा अन खौ हरै हरै मा खालामनांगोन ओ अनखौ हरनानै एग्लिबाय थानांगोन आरो नोंथां।
ओ बेनि उनाव नोंथाङा लानाय माखासे बेदर आरो मेवाइखौबो ओ मा खालामनांगोन बेयावनो हरफागोन हरनांगोन आरो ओ गोदौनायाव बेबायदिनो गोबाव सम गोदौ होनोनानै थामजि एबा ब्रैजि मिनिटसो गोदौहोनानै जेब्ला नों आन्दास मोनि दैआ बाङाय जायो अब्ला नोंथाङा संख्रि नायनानै नोंथाङा खांनो हागोन आरो नोंथां आरो जोंहा बे गोदौबाय थानायावनो माखासे जोंहा दोरोङारि जाग्रा बुङो जायखौ बेनो जाबाय दोरोङारि जाग्रायानो जाबाय जोंहा खारै एबा खारदै होनो। गुबुन जायगायाव खारै होनो बेबायदिनो जोंनि जायगाथिंजाय खारदै होननाय जायो आरो नोंथां। बेखौ नोंथाङा खारदैखौ हरनांगौ आरो नोंथां। बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि जानाय बे खारदैखौ एबा खारिखौ हराब्लानो जोंहा ओ अनला जानाय जाया होननानै बुंजायो आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय लास्टाव जेब्ला मोनहां मोनहां जायो अब्ला नोंथाङा बे मा खालामग्रोनांगोन मौगा दुन्दिया एबा गंगार दुन्दियाखौ हरोब्ला मोदोमफ्रुसिन जायो आरो नोंथां। ओ जोबोर गोथाव जायो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बर'फोरनि एबा गुबुन-गुबुन जायगायाव एबा हटेलफोरावबो जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बे अनला ओंख्रिया गुबुन हारिफोरजोंबो अनसायजानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदि बेनोसै नोंथां आंनि बुंनाया बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बर'नि दोरोङारि जानाय। अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै मोजाङै फोरमायना होलांनायनि थाखाय आं दा नोंथांनो फोरमायनो सान्दोंदि बर'नि दोरोङा रि मुलि हिसाबै बाहायजनाय बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांफोर जों बर'फ्रा गोदो बोरैहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ मुलि हिसाबै बाहायबोदों एबा ओ जानाय हिसाबै बाहायबोदों। ओ गुबुन फारसेथिं जों बेखौ मुलियारि हिसाबै बाहायदों लोगोसे बेजोंनो जानायावबो बाहायदों मैगं-थाइगं हिसाबैबो बेफोरनि मादाव आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि मुलियारिजों बर'फ्रा दोरोङारि हिसाबै बाहायबोनाय बिफां-लाइफां फोरनि मुंफोरखौ एसे आं सुंथुङै फोरमायलांनो ओ गिबियावनो दं जाहैबाय मानिमुनि बिनि उनाव जोंहा दङ थुलुसि बेनि उनाव दङ माइसन्द्रि तेजपात उसुमै ओ नोरसिं खांसिसा फातगाजा ओ दुब्रि मानि मुनिया मोननै रोखोमनि थायो गिदिर फिसा बेनि उनाव दंङ जोंहा खिफि बेन्दों ओ बिनिनाव अमा खि ओ बिनि उनाव इन्दि बिलाइ बिन उनाव दङ खाथ्रि बिलाइ आरो आरो गोबां दंबावो आं बेफोरखौ नोंथांनो उनाव फोरमायबावनोसै बिनि गेजेरावनो आं नोंथांनो मानिमुनि बेखौ जों माबोरै बाहायनाय जायो आरो मा मा खामानियाव एबा जोंनि मा मा ओ बेमार आजारफोर सोखायो आं बेनि बागै सुंद्र'यै फोरमायनोसै मानिमुनि बारै बे मानि मुनि बिफाङा भारतनि दाब दाब जायगायाव औ मोननाय जायो एबा गासैबो जायगायावनो मोननाय जायो बे भारतनि थागिबि बिफां होननानै मिथिनाय जायो मानि मुनि ओ मानिमुनिया मोनसे ओ लाइफाङारि मुलि जायखौ जोंङो जानायावबो बाहायो एबा मुलियारि हिसाबैबो बाहायनाय जायो ओ बेखौ जोंङो एसे दुब्लिफोराव एबा साखाथिनि एसे सांग्रांग्रां जायगायाव एबा सिदोमा जायगायाव रज'नाय नुगखौ नुनो मोनो बांसिनै जों बेखौ एसे दै दैब जायगायाव नुनो मोननाय जायसे बेखौ बे ह बे लाइफाङा एसे दै थायोब्ला थैयो बेनिखायनो बियो एसे गोजौ बोरि गोजौ जायगायावसो बांसिन रावज'नाय जायो ओ बेफोरखौ जों बे मानिमुनि बिफांखौ जोंङो माबा ओ गोनोखोआरि नामै हाइड्र'कटाइल एसेड एक होननानैबो मिथिनाय जायो जायखौ जोंङो सरासनस्रायै जोंङो बेखौ भारताव पेनवार्ड मुङै मिथिनाय जायो बर'आवथ' बुंखाबाय जोंङो मानि मुनि गिदिर एबा फिसा असमियाव जोंङो गथखौ लामुङै मिथिनाय जायो बेखौ जोंङो गोबां रोखोमै जानाय जायो जोंनि देहानि थाखाय बियो गोबां मुलाम्फा होयो बेखौ जोङो दोरोङारि मुलियाव हिसाबै गुबैयै आयुरवेदिक आरो चीननि मुलिफोराव बिनि मिथिजानाय सावस्रि मुलाम्फानिफोरनि थाखाय गुवारै बाहायनाय जायो बेखौ जोङो ओंख्रि संनानैबो जानाय जायो जों बेखौ आलु एबा खिजाया ओंख्रिफोरावनो होनानै जानाय जायो। बेखौ जों ओरैनोबो भाजा एवनानै मैद्रु हिसाबैबो जानाय जायो बुंनो थाङोब्ला जोंङो मानि मुनि मोननैबो गिदिर आरो फिसा बेयो एखे बिनि गुना बिनि बिलाइखौबो जायो जों आरो बेन्दोंखौबो जायो जों। बे मानिमुनिखौ जोंङो लोमजानाय जायोब्ला एबा दुरबल मोनोब्ला जोंङो बेखौ बेखौ जा जों बिदै फुदुंनानै लोंङोब्ला एबा लोमजानायफ्रा एबा दुरबल मोननायफ्रा खारो। जोङो मानि मुनि एबा गिदिर फिसाखौ जोंङो बांसिनै ओ दाउ गोरलैजों बिदै फुदुंनानै लोंनाय जायो। बे बिदै फुथुमनानै लोंङोब्ला जोंहा थै खम जानाय एबा दुरबल मोननाय बियो गैया जायो। बिनि उनाव जोंङो गुजुबाय थायोब्ला बेखौ जोंङो बेरे मोदैजोंबो फुं बेलासि ओरैनो अरग्लिनानै जानो हायो जों बेरेमोदैजों जानांगौ बेखौ। अब्ला गुजुनायाबो थाबनो गायो। बेजों लोगोसे बेखौ जायोब्ला जोंङो खिलुनाय एबा सामफ्रामबो एसे खिलुग्रा बेमार जायोना बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंङो बिनि बिलाइखौ जों गोथाङै जायोब्लाबो जों बे खिलुनाया बेरामा गैया जायो। दुरबल जायोब्ला बेखौथ' जाखायो जोंङो बेजों लोगोसे बियो जोंङो बर' हारियाव ओंख्रि हिसाबै बाहायजाबोदों। गोबां ओओ